हेल' नोंथां औ नोंथां खोनादों ना?
अ खोनादो।
औ मा खबर नोंथांना?
दं मोजांङानो नोंथांना माबायदि खबर?
आंना खबरा मोजांङैनो आंङो माने कलेजाव इदिनो बन्द'खाय न'आव फैना थाफैदोंमोन।
ए उम सानसे
औ ओमफाय नोंसोरनिथिं गायनाय फुनायफोरा जाजोब्बाय ना?
ओं जोंथिं जाजोब्बायानो गासिबो।
अ मा अ अ मा मा माइ गायो नोंसोरनिथिं?
मायानोथ' गोदान गोदान गायदोखोमालै। बारा मोनथिया आंङो बेलेग बायनाय गायदोलै।
अ अ बायनाय अ अ जोंथिंबो गायखां अ माने एबारसो फार्स्ट टाइम गायदो नामा?
थांनायावबो गायदो खोमा ओमफाय एबारबो बायनाय गायदो बेलेग गायदो सां एबार।
अ ओरैनो जोंनिथिंथ' बाहादुर, रन्जित उम जोंनाबो इदिनो बाहादुर आरो रन्जितखौनो गायो। बेलेग गायनाय जायालै इदिनो ओमफ्राय सोरहाबा सोरहाबा जोसा माइब्रा मेगना बा माइनिबो इदि नाम अह दा माने दिनैसो खोनानो मोनदों। अह। ओमफाय नोंसोरनिथि इदिनो ओ ओ गायनायफोर मिसिन ओंखारदो नामा जेनेबा माइ गायनाय? खोथिया फोनाय दाथ' माने टेक्न'लजि जुग इफोरबायदि बि गियानारि इदि गायनाय फुनायनिथ' ओंखार खादों, नोंसिनिथिं
नैथिंलाय नै मेचिनदो गायाखै। माथो आखायदोनो गायदो माने हाजिरा होनानै। मेचिन फायथ'वाखै नैथिं।
उम ओरैनो माइ नानायफोरा
सिनदो। नायनानै ओं मेचिनदो नायो।
उम माइ हानायाबो ओंखारबाय होमबा? उम ओमफाय?
नैथिं इदिनो मेचिनदो हानानै नाखानाय लाबोखानाय। आखायदो हाला। खस्थ' खम जाबाय आर'।
उम उम एनथ' खस्थ'आ एसे खम जाबाय टाइमाबो एसे थाब समनि गेजेरजों माने जायो आरो मेसिंफोरदो इदि जाबा थाय मोजां गोदोथ' जोंना मोसौ हालजोंसो फुङावनो खोमसि खोमसि सिखारनानै माने माइ नानायखौथ' नुबोखादों नङा होमबा?
उम सिगां दाथ' बिदि नुलानो।
लोगोसे दा जेनेबा माइ हालेवबाथाय जोंना मोसौजों हालेवोमोन। मोसौ नांगोल मै बेफोरसो थायोमोन। खिन्थु जोंना दा माने ट्रेक्टरजोंसो माइ बा हालि एवनायखौ नुनो मोनसै उम।
एवनायानो गैलादे माने मोस सौजो एवानो दानिया। मानसि
ओं मोसौ जायगावनो बांसिन मोसौखौनो नुनो थांला माने। बांसिनानो मोसौखौ लालानो सिगांथ' उम। मोसौ हालुवा नुनो मोनदोमोन। उम फालो फालाय दा गैला।
गोदोनि दिना गैलानो दा।
गोदोनि दिना गैला। उम टेक्न'लजि जुग जाबाय गोदोर गोदोर औ मेचिनफोर ओंखारबाय आरो बिदिनो ओमफाय आरो लोगोसे नोंथांमोननिथिं दानाय लुनायफोरा मा बायदि माने गोदोथ' जेनेबा सिख्ला सेंग्रा सिख्लाफोरा जेनेबा बा आरो बोराय बुरैफोरा इदिनो मुखुबमोन दानाय लुनायाव। ओमफ्राय नोंथांमोना मा बुंनो सानो बेनि बागै।
दानिया प्रायानो दाबांला दानि मानसिफोरा। आग्लानि बाय माबाफोरा गोदोनि बाय सिख्लाफोरा दायोमोन आरो दा मरदान सोरा दानो रोंलानो हा हिसाननि माबाफोरखौनो मिथिबांला बारा ओम माखो माखो होनो माखौ जेनथेर होनो बेखौ बेफोरखौनथ' मिथिला। माखो रासो होनो मिथिनो मोनला दानिया।
मिथिला माने मोनथिगौल' आरो दानाय लुनायफोरखौ माने बायना बायनानै मोननाय जाखायो नालाय। माने माने सम सोलाबा बेबायदि आरो
दाना आरो आखाइदोबो दाला मालाय मेसिनजोंसो दानाय जाय इन्डासट्रि गेदेर गेदेर खुलिनानै। अमबानो खुलिनानै
औ ओमफ्राय मा मा सि दायोमोन जेनेबा? उम उम
सियालाय माबा गामसा बिवान आर'नाइ दायोमोन आरो। दख'ना लांगा दख'ना दायो बेफोरखौ।
उम उम
जोंलाय माबा
फास्रा होना
जोंनिथिंबो गोदो इदिनो दायोमोन बोराय बुरैफोरा माने बुरैफोरा सि गख्लाफोरा दायोमोन खिन्थु दानि जुगाव दानायफोरखौ नुनो थांला। ओमफ्राय ओमफ्राय अग्रं दख'ना बिानफारि ओमफ्राय जोमग्रासि माने बे रेग रेगां जोंनि बर'नि आर'नाइ खौ ओमफ्राय लोगोसे आरो हाय दा आथिखालाव माने बांसिनानो गामसाखौल'सो दानाय नुनो मोनसै। गामसा बिहान फालि अग्रं दख'ना बेफोरखौ आरो गोदोहाय माने इदिनिसि मा होनो बेखौ इदिनिसि दायो मोन दख'ना नायोमोन दाथ' आथिखालाव बियो माने ओरैबायदि उम बेथ' माने बहुत दाम गोलै जांना नोंथां?
उम लायो खोमा अरिजिनाेलफोरा। पास हाजार तिन हाजार बिदि लायो खोमा अरिजिनेला।
औ अरिजिनाला सिमपोल जेसेबांनो सिम्पोल बाबो माने बुहुत दाम लायो आरो इन्दिनिया।
ओम खुन्दुंफोराबो खुन्दुंफोराबो जि दाम आरो फवायावनो पास स'नि बारा लायो खोनालै
औ माने गोदो थारमाने बेफोरो सोलिसोयोमोन ओमफ्राय दा आथिखाल जुग गाव माने गोदोनि दख'नाफोरासो माने दा एसे ट्रेनिंआव दोंबाय थायो। जायफोरा बेखौ माने गोदोनि गाननानै बिदिनो फट'स भिडिअस नुगासिनो थायो जोङो आरो लोगोसे जोंनिया आगोलनिफ्रायनो जेनेबा लरेक्सनि दख'नाफोरखौ दायोमोन एसे माने खुन्दुंफोराबो मोजांमोन रागाम रागाम दख'नाफोराबो गिलिर दबमोन। दा बेखौनो माने बाजाराव बायनाया एसेबाबो फारागखौ नुनो मोनो गोदोनिया एसे रोजाादबमोन दानिया आरो ओमफाय
एसे माने पात्ला जायो जोंना एसे पात्ला जायो
खुन्दुङा बेलेग बेलेग जानाय जाबाय दाना दा मदार्न ओंखारनायफोरा बे बे माबा पदमिनि खुन्दुंदों दायोखोमालाय गोदान गोदान ओंखारनाया
मम आरो बांसिनानो एसे पात्ला बांसिन दख'नायानो बायनाय दख'नाफ्रा पात्ला जायो
उम
गोदोनियाहाय एसे रोजादब आरो गोबावबो जोरोमोन दानियाथ ओरैनो जेनेबा रं बायदि गाब नि मोनो बायदि डिजाइन नि मोनो ओरैनो मेगनाव नांथावना खिन्थु इयो साननै सानथामसो गाननायनि उनावनो जेग्लब थाङो आरो दखनाफोरा
मोजां गाननो मोजां जाया निमफ्राय खुन्दुंफोराबो गसोयो
औ खुन्दुंफोराबो
ओरै दामाल'सो जेर जेर लानायायो
ओमफफ्राय जोंना बर'नि आगरफोरा मा मा नोंथाङा बुंनो हागोन ना जेनेबा बर'नि आगरफोर थायो औ
उम बनिय आगरालाय थाइगिर बिबार फारौ मेगन बेनिफ्राय दङ
दाावरराय मोख्रेब ना मा होनो दाावरराय मोख्रेबो उम
आरो
बिबारबो बानायो औ
उम बिदिनो माने आगर फोर एरोमोन गोदोहाय आगर एरोमोन दख'नाफोराव दख'नाफोर दायो। लोगोसे बायदि बायदि गाब जेनेबा जों मिथिंगा आगरखौ औ मोननो थांला गोदोहाय माने मिथिंगा बिखानिफ्राय मोननाय दिंखिया बिबार बिदिनो थाइगिर बिबारिफोरनि माने सावगारिफोरखौ नुनानै माने दख'नायाव आगर एरोमोन बा फास्रायाव जोंनि रेगे रेगांफोराव आर'नाइ आर'नाइ जेनबा हाजो आगरफोरखौ एरोमोन म जोबोर समायनोन ओमफाय लोगोसे ओआरो जोंनाथ' गाब गानो थाखाय मिथिंगानिफ्राय मोननाय फिथाइ सामथाइनिफ्राय ओमफ्राय बिदिनो हायोमोन ओमफ्राय दानाथ' जेबा केमिकेल बाहायो।
केमिकेल बाहायो दाना बै बाय सुबानायनिफ्राय खारजोबनोसै।
औ बिदिनो बाहाय सुबानो माने जेग्लेब थाङो।
उम
आरो
गरमफोरा माबायदि होदों?
गरमाथ' एसे खमायदों गरमा माने आगोल- जो एसे बांद्रायमोन ओमफ्राय दायोखायनोसो अखा एसे एसे हानायखाय एसे माने सुग्लायदों आरो गरमा ओमफ्राय नोंसोरनिथिं माबायदि?
जोंथि दय साननिफ्राय अखा हाबाय थादो। दा गैथ'वा सानाव हाबाय थादोंमोन ओजोंलाय दिनै हायाखै।
दिनै अखा सानाव एसे हादों इथिंबो। ए दसेनो ओमफ्राय सान्दुं दुङो दसेनो अखा
उम
इदिनो सोलायबाय थायो बोथोर
जि गरम जायो अखाबाबो थानोनो नाया।
उम आंबो
उम
जुलाइ आगष्टआवथ' बांसिन जागोन आगष्ट माहासिम।
उम मुम्बाइआव मुम्बाइआव माथो दैबाना लोमसिदो मबाइलाव होद
अ ओं नु-नुबाय दं बेनो दैबानाया दा टाइमाव जायो बहाबा बाबा जायो खिन्थु दा जोंनि साइडथिं बिदि गैथ'वा ओमफ्राय नोंसोरथिं बिदि दैबाना जाफेरदों नामा?
दैबाना आवगोल जायोमोन दा गैथ'वा। आगोल न' स' लोमजोबोमोन। न' माबा किबेल लानानैसो थाहैनो गोनां जायोमोन मानसिफोरा दै लोमजानानै। ओंखाम सं-संनो हालायलायिनो।
ओ दैमाफोर दं नामा नोंसोरनिथिं?
दैमा दं खाथियाव।
अ दैमानि दैया एसे बांद्राय जाबाथाय माने एसे लोमो
लोमनो उम अखा हानायनि माबायाव जायो आरो
उम उम उम
ओमफ्राय जों दुब्लि फोथारफोरा माबायदि जायो दुब्लि फोथारफोराथ' खरान जाजोब्बाय नामाथाय
ओं दाखलि सान्नैसो सान्दुं दुंबाय थाना दुब्लिया माबा माइफोरा बोरैबा जादोंमोन रानजोबदोंमोन दै गैयैनि जाउनाव ओमफ्राय दा मैया दिनै हानानै बाय जिब जादों खोमा माइया बोरैबा गावस्रानाय बायदि जादों हायानो दै गैयिनि
अ दै गैयिनि थाखाय उम उम
दिनै अखा हानानै एसे बायस माबा जादों
दे होमबा बिदिब्ला मोजां मा खबर उम दे ओंखाम जानो जाबायबा
औ औ ओंखाम जानो जाबाय दे होमबा नोंथां गोजोननाय थाबाय
थेंक इउ